औ
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ खबर सबरलाय माबोरै दं नोंथां?
अ खबर सबराथ' नै दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो।
अ बेसेबा गोबावनि उनावसो नोंथांजों खबर लालायनाय जाबाय आरो माखासे बाथ्रा बाथ्रख मिथिनो लुबैनानै।
अ दे बुंबानो जाबाय मा मिथिनो लुबैदों।
फ्रिबा आंजों आंनो माखासे सम होदो आरोना माखासे बाथ्राफोरखौ आं बिराद मिथिनो लुबैदों बेखौ नोङो एसे फोरमायनानै होदो आंनो
औ दे बुंबानो जाबाय।
दाथ' नोंथाङा मिथियोयानो बांद्राय जोंनि समाजाव बांद्राय खेलाफोरा बांसिनानो गोमालांनो हम बाय गोदोनि दिनाव माबायदि माबायदि खेलाया जोंनियाव जोंनि बर' समाजाव दङमोन उन्दै उन्दै गथ'फोरा माबायदि खेलाखौ गेलेयोमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
अम जोंहा जोंहाथ' गोदो समाव माने गोबां खेलाफ्रानो दङमोन। बैफोर माखासे खेलाफोरनि गेजेराव जेरै ओ मा होनो ओ बै अन्थाइ जाबनानै ओ माने अन्थाइ जाबनानै माने बलजों खेला गेलेनाय नै बेफोरखौबो दा नुनो मोनला दारास दारास खेला आरो गोमोन गोथां
औ
गोमोन गोथाङाबो जाहैबाय माने मोननै मोननै ग्रुप थायोमोन आरो मोननै ग्रुप थानानै माने उम मोनसे होसोग्रा आमफ्राय मोनसे खारग्रा बिदिमोन आरो ओमफ्राय नै बिदियाव माने ओ होसो होसोग्रानिया माने सासे बिमाबो थाहैलायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय बै मोनसे खौ बिदिनो ओ बिदिनो हां बिदिनो मा होनो बिदि हाव होननाय खालामलायोना बेबायदिनो हां खेबसेनो होसोनानै बुथारनो हानांगौ आरो ओमफ्राय बे ओ सिथारखांनायनि सिगांनो जेनेबा बै बिमा थाहैनायफ्रा ओ थाहै- नाया माने फ्रि नैबे होसोनाय ग्रुप थानाय जायगायाव फैनो हायोब्ला माने देरहानाय बेफोरखौ गोमोन गोथां होनोमोन आरो ओमफ्राय बै मोनसे एस पिस खेलाबो दंमोन माने थाखुमालायनाय ओ गोदोनि समावथ' माने बिदिनो ओ
हाग्रा हाग्रा बेबायदिनो ओ थाखु थाखुमालायनाय माने जारमन सिं सिं बिदिनो थाखु- मालायनाय माने बिराद ओ औ बिराद उम बिराद मोजां औ बिराद ओ
हेल हेलौ
ओ माने गोदोनि समाव हाग्रा हाग्रा बिदिनो गोबां गेलेयोमोन आरो मा होनो बे एस पिस खेलाखौबो माने बिदिनो उम सासे ओ नागिरग्रा थायोमोन आरो माने आखाइयाव माबा बिदि आखाइ बेरहोलायनानै बिदिनो हमनानै जायफ्रा जाय बे आखाइ बेरनायखौ हमनो मोनो नैबेयो माने ओ माबा जानांगौमोन आरो नागिरग्रा जानांगौमोन माने मेगन खोथेनानै थानांगौमोन आरो ओमफाय जेब्ला ओमफाय बे बिदिनो गुबुन माखासे फ्रा थाखुमायोमोन आरो ओमफाय बेखौ नैबेयो नागिर नागिरनानै बिदिनो दिहुनजोबनो हानांगौ- मोन आरो नैबे आखाय जायखौ फार्स्ट नागिरनानै दिहुननो हायो नै बियो उननि समाव उननि खनसेयाव माने नै बियो ओ नागेरग्रा जानांगौ आरो
अ बेनि अनगायै आरो मा मा खेला दंबोयो
औ ओ बिदिनो आरो माने बै ओ दैमाफ्राव माने दैमाफोरबोथ' बांसिनानो दैमाफ्रावबोथ' गेलेयोमोन ना- लाय नै बेफोराव माने दै सिङाव अन्थाइ दोनखुमालायनाय ओ बेखौ खौ अन्थाइ दोनखुमानायखौ नागिरनाय बिदिनो उम आरो बेबायदि बेखौबो गेलेनाय जायोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे बै आखाय बे आसौ बिसौ बे आखाइ साननाया नै बेफोरखौबो नै खौबो गेलेनाय जायो।
औ आरो औ औ खोनादों नोंथां आरो उन्दै स समावथ' बिदि ओ गथ'सा गथ'सा ओन्दै हिनजावसाफोरा अनथाइ बो गेलेलायनाय जोंबो मोनबोदों।
ओं गर खेला गर खेला गेलेनाय होनो बेखौ बेखौबो ओं गेलेयोमोन गोदोनि समाव आरो बेबायदिनो माने ओंखाम ओंख्रै खेला माने ओंखाम खेला गेलेनायावबोथ' गोदोनि समाव बिराद मोजांमोन माने ज' ज' गेलेयोमोन आरो बिदिनो दखान होलायनाय ओ गथ' लालायनाय बिमा बिफा जानाय दखानि जानाय बिब' बिदा जालायनाय बेबायदिनो आलासि जालाय नाय मानाय नैबेफोरबो गोदोनि समाव बिराद मोजां जायोमोन आरोखि।
उम उम औ औ खोनादों नोंथां। बिराद होमबाथ' ओन्दै ओन्दै ओन्दैयाव बेसेबांबा खुसिजों गेलेबोबाय होनोमबाथ' बेफोरखौ
गोदोनि समावथ' बे जुमब्रा फिथाइ जुमब्रा फिथाइखौ खालामनानै माने गेलेबोनाय नै बेेफोरखौबो नै माने बिराद मोजां मोनो आरो गोदोनि समावहाय
अ आरोबाव
आरो बिदिनो गोबां माखासे खेलाफोर दङ' मंगलबाथा ना मा होनो नैबेफोरखौबो हौवाफोरा माने गेलेयोमोन आरो
औ मंगलबथाया बैदि ओ गनजों गेलेग्राया
औ औ माने गन गनजों माने बुहरलायनाय। आरो मोनसे जोंनि जों गामि गोदोनि समाव जों गेलेबोनाय मोनसे खेलाया जाहै गर गरला खेला होनोमोन। गर मोनसेया माने बेबो बेबो माने बिराद मोजांमोन आरो इन्टारेस्टमोन माने ओ माने मोननै ग्रुप थायोमोन बेयावबो मोनसे ग्रुपआ लाखिग्रा आमफ्रायो मोनसे ग्रुपआ बिदिनो खारलांनानै बै मोनसे जायगायाव थाहैनांगौ आरो माने नै बिस नै बिसोर लाखिग्राया हम-हमथानो हायाबा माने ओइयाव मोनसेयाव खारहैजोबनो हायोबा माने देरहायोमोन आरो। आरो बिदिनो गोबां माखासे खेलाफोरबो दंबावोमोन गोदोनि समावथ' माने ज' ज' गामिफ्राव बिदिनो गथ'फ्रा बयबो ओंखारलायनानै
उम
ओंखारलायनानै बिदिनो ज' ज' गामिनि फोथार बा दैसाफ्राव बेबायदिनो ज' ज' दुगैनाय गेलेनाय नैफोरो बिराद गोदोनि समाव माने बिराद मोजांमोन आरो ओ दानि समावथ' दानि गथ'फ्रा नै बैफोर खेलाफोरखौ मिथि
मिथिलानो उम मिथिनोनो मोनला
औ बिनि गुबै जाहोनानो जादों माने ओ माने दानि गथ'फ्रा माने बांसिनानो मबेइल नैबे मबे मबेइल होननाय मोनसे जिनिस बेजोंसो थायोना। बांसिनानो बांसिनानो माने बिमा- बिफाफ्राबो माने खामानि मावनायफ्राव दिडिस्टार्ब जायो होननानै मबाइल होनानैसो माने गथ'फोरनो गथ'फोरखौ दोनो आरो आमफ्राय बिदिनो थानोसै बिदिनो ज' ज' ज' ज' बिदिनो फोथाराव ओंखारनानै गेलेला नै बेफोर
हुदा खालामबाय ना मबाइल होदावनानै
नि थाखाय जोंनि नै बै सि गो नि माखासे खेला गेलेबोनाय नै बेफोरो ओ गोमालांनो हमबोबाय दा नोंथाङाबो बेफोर बेफोरबायदिनो होननानै सानो नामा जे जोंनि माखासे ओ गोदोनि खेलाफोर माखासे गोमाबोनाय जाहोनफोरखौ दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि दि होननानै सानो‌ नामा
औ सानो नोंथां बे गुबै जाहोनानो जाहैबाय गथ'फोर दिनो जानबुं एबा मबाइल बेफोरखौ बांसिन होयोना दानि जुगाव बेफोरखौनो होनानै दोनो आरो बांसिन गथ'फोरा बे म बाइल नि गेमफोरजोंनो थायो आरो बेफोरावनो एडिक्टेड जानानै थायो आरो बाहेराव लोगोफोरजों ज'मा ओंखारनायनि नेम गैला बेफोर जावनो सै आरो बेफोरनि थाखायनो बेफोर खेलाफोरा गोमालांबाय आ रो बांसिन खेलागिरिफोरा गेले गेलेगिरिफोराथ' बांसिन खाबादि खारनाय बेफोरखौ बांसि सिन गेलेयो बेफोर गामि गेजेरनि जेनेबा गामि खनायाव गेलेग्रा जुदा जुदा माखासेे उम खेला फोरखौनो खोमालांजोब्बाय आरोना खोमा गोमालांनो हमबाय गासिबो फारि फारि
उ माने बेफोर बांसिन बे मबाइलनि थाखायनो जानाय होनजायो आरो दाना आरो बिदिनो सोलोंथाइफ्रावबो बिदिनो बांसिन माने गोसो होनाय जायो ना बिदिनो स्कुलफ्राव थांनाय फैनाय बिदिनो बेलासिबाबो बांसिन थिउसन होनाय मानाय बेफोरबायदिसो बेनिखायनो बेफोरबायदि गामिनि फोथारफ्राव ओंखारलायनानै बेफोरबायदिथ खेला गेलेनाय मानायनि
औ बेनिखाय बेनिखायनो आजिखालिनि उम उम
औ दा उम खोनादों
अ अ खोनाबाय दे
र दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि माखासे गोदोनि सिगांनि माखासे गोबां खेलाफ्रानो गोमाबोनो हमबाय आरो
औ औ
उम दाथ' गेलेनाया माने गेलेयो माने होनबाबो
बांसिन खेला औ औ खेलाफोरानो बांसिन गोमालांनो हमबाय। नङा होमबा नोंथां?
औ माखासे मोजां मोजां माखासे खेलाफ्रा गोमालांनो हमबाय आरो माने। दानि माने आजिखालिनि जुगाव आरो।
उम बिनि बिनिखायनोथ' आजिखालिनि गथ'फोराबो बे न' सिङाव हाबसोनानै मबाइलनि गेमजोंनो खेलाजोंनो थाय यो नालाय बांसिन नोरजिया जानानै फैयो आरोना।
औ औ।
खेलाजोंसो खेलाजोंसो एसे गोख्रों जायोना देहाया गे-गेम बिदिनो खारनाय बारनाय बेफोरजोंसो एसे गोख्रों खालामनो हायो देहाखौबो।
औ माने दा बेफोरखौ गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्राबो बुजिनांगौ आरो मा-माने बेफोरबायदि फोथारफ्राव बेलासिफ्राव दसे सम बेफोरबायदि गेलेहोयोब्लाबो माने एसेबाबो मोजां जायो आरो मबाइलाव दोनबाय थाबा एसेबाबो बारा ओ जेनेबा बेफोरबायदि बारा बेफोरबायदि देहाफ्रा गोख्रों जाया। नैबेफोरखौ माखासे ओ बिफा बिफाफ्राबो बुजिनांगौ।
दे होमबा नोंथां समबाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'नसै होमबा। औ गोजोननाय थाबाय।